हेलौ।
औ।
खोनादोंना आगै?
खोनादों ना औ खोनादों।
हेलौ।
औ खोनादों ना? ओ नोंथाङा खोनादों ना?
आगै जोङो मोनसे ओ आयदानि सायाव सावरायनो हागोन गोनना?
ओ औ औ हागोन।
जोङो अब्ला बर'नि मोनसे संनायनि सायाव रायलायनो आगै।
औ बुंलाय। खोनादोंना?
बर'नि ओ ओ गुबै ओंख्रिखौ खौ मा बायदि संनाय जायो। रो बिनि फांसे बुंनो हागोन नामा आगैया?
ओ नोंथाङा मा सोंथि खालामदोंमोन ओ आंनाव
नि फारसे आगै आ फंनैसो बुंनो हागोन नामा।
ओ साम' सबायनि बागै? खोनादों ना?
अमा बेदर ओंखामजों संनाय जायो बेनि फारसे औ।
औ औ हागोन ओ नोंथाङा सोंथि खालामनाय बादियै बर'फोरनि जि दोरोंखान्थिजों साम' आरो सबाय ओंख्रि संनायनि बागै आं फंनैसो बुंनो आवगायदों ओ गि बियाव जोङो ओ साम'खौ गिबियाव जोङो साम' खौ। ओ
औ।